खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
औ औ खोनादों।
ए आङो नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
अ दाथ' आङो जेबो मावथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो आरो नोंथां।
ओम ओम। आङो नोंथांनो खोनादों। खोनादों आङो नोंसो आंनिखौ खोनादों ना खोनायाखै।
आंबो खोनादों नोंथां खोनादों औ औ।
ओम।
औ आं नोंथांनो जों गामिनि माने गामिनि जारिमिनखौसो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन।
अ औ औ दे नोंथां बुंलाय।
औ दे नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय जों गामिनि जारिमिनखौ आङो खोन्थालांनि नोंनो।
औ औ दे बुं।
औ ओम। ओ सानजा सोनाब माने गोलाव लामामोन आरोना।
औ औ औ।
खोनादों ओम गोदो बे लामाया फिसा ब्लक दालां दालां सो माने फिसा दा मा होनो ओ गानसोमोन जाहैदों।
औ - औ।
सिगाङै आरो उनाव एदिनो मानसिफ्रा बांबाय ओमफ्राय गामिया देर रलांबायनो आरो बारायलांबाय नालाय न'खरफोरा
औ - औ।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना।
औ खोनादों - खोनादों।
फार्स्टआवथ' गाम ओम दा ओ गामिया फार्स्टआव फिसा मोन जायो
औ -औ।
बेलेग - बेलेग जायगानिबो खारबोबाय आरो हाबा जानाय फ्राबो सोरबा सोरबा आलादा जानानै लुखारबाय बेयावहाय माने गामिया देर लांबाय जाहैदों
उम।
गामि जाहैबाय ना जाहैबाय आरो ओमफायो माने सिगां आरो लामायाबो फिसामोन जाहैदों ओमफ्रायो दा माने मानसिफ्रा बांबाय नालाय लामाफोरखौ रायजोफ्रा
हेल' मा जाखो नोंथां। हेलौ। माथो खोनादिया हेलौ। हेलौ। हेलौ' नोंथां। हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा हेलौ। हेलौ।